अ नोंथां।
खोनादों नोंथां?
औ खोनाबाय दाना।
अ खोनादों।
फ्राय आ आथिखालाव नोंथांमोननि जायगा जि ओनसोल बे आथिखाल थासारि नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा? आं बेखौ एसे मिन्थिनो लुबैदों।
आथिखालनि जायगा आथिखालावथ'। थिखाथ'सलिनानै दङ जेबो गाज्रि या आथिखालावथ' आरो दाथ' गायनाय फनायाय स सोलिगासिनो ओरैनो ओ समफ्राथ' थिगानो दङ।
औ औ औ।
आरोना
औ ओरैनोथ' जोंनि औ मोजां दा बर' न'खर हिसाबै जोंनि जिखि बर' न'खर। बे बर' न'खरनि जिखिनि थानाय जानाय आसार खान्थि बेफोर नेमफोरखौ एसे खोन्थाहरनो हागोन नामा नोंथाङा ओरैनो?
अ बर'फोरनि सोमोन बर'फोरनि आसार खान बिदि थानाय जानाय बर'फ्राथ' औ। बर'फ्राथ' ओरैनो नायोबाथ' बिराद सिमपोल माने जेबो उम नङा आरोना। अनलायनानै थायो गोरोबज्लायनानै थायो बयजोंबो मिलायनानै थायो आरो सै सैथोजों सोलिग्रा
औ।
मोजांबा आंबो मोजां बिदि आरोना। बेलेगफोरबायदि मा होनो बेलेगफोरबायदि गाज्रि गोसो लानानै बा माबामोनसे ओ सोर लैनानै साल खालामनानैहाय बिदि नोंङा आरोना। मोजां।
ओरैनोथ‌' नैबे जि नोंथांमोननि ओनसोल बेखिनियावथ' ओ ओरैनो बर'फोरनि जि पपुलेसन सुबुं अनजिमाया बेसेबांसो जागोन बायदि? ओरैनो बेसेबांसो गामि दं बर'फोरनि बर'फोरनि गामि बे ओरैनो बेसे
बिराद बेयावथ' जोंनावथ' बिराद दङ' दंनाया। आरो जोंनाव औ जों जोंनाव जे बर'ल' दंख बे नोङा आरोना बिराद बेलेग बेलेग माबा हारिनि गोरोबनानै दं आरोना बर'फोरल' औ औ औ नों
दा बिथांमोनजों जोंङो बर'फोराबो गोरोबलायनानै
औ गोरोबलायनानै थायो औ।
थैगोन दा बेखौनो आंबो ओरै मोन्थिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय। नोंथांमोननि जि ओनसोलनि थासा बे जायगा बेफोरखौ
औ नोंथांमोननिथिं माबायदि?
दा जोंनिथिंबोथ बेबायदिनो दा जों जि ओनसोलाव थायो बे ओन सोलाव प्राय जोंनि बरफोरानो बांसिन होननानै बुंजायो बरफोरनि सि सुबुं अनजिमायानो बांसिन दा बेहाय गुबुन गुबु गुबुन हारिबो थाबाथाय ओ थाफादेरनाय दङ ओ गुबुन गुबुन हारि होनब्लाबो जों बरआ बांसिन जाहैबाय दा थेवब्लाबो जों बिथांमोनजोंबो जों बरफोराबो एसे गोरोबलायनानै उनाव जेरैबायदि जोंनावबो बिबायदिनो गोरोबलायनानै थायो थायो नाथाय बिसोर नि जिखिनि सोलिनाय थानाय जानाय जि धोरोम आसार खान्थि बि फोर आलदा जों बर'फोरनिया आलदा औ जों बर'फोरनि जि थानाय जानाय धोरोम बा हाबा बिबा कालसार हारिमु बेफोरबो आलादा जायो आरो फोरनिया दा हयथ' बिसोरो गुबुन हारिनि फोरा जोंनि बर' हारिनिखौ ओ जिखि जाया धोरोमखान्थिफोरखौ बा एसे मोजां मोननायखौ आथिखालाव फोरमायो आरो बिथांमोना औ औ मोजां मोनो बा जोंनि बा गाननाय जोमनाय दख'नाखौनो होन दा दख'नाया जोंनि बर' हारिनिनो हारिमु हारिमुनि मोनसे बाहागो गाननाय जोमनायनि हारिमु दा बैबा बिथांमोना जोंनि बे दख दख'नाखौ खोब मोजां मोनो आ फारसेथिंहाय जोंनि जि ओ हाबा होनाय बा गोथार जुलिनि सानाव जों जिबायदि रिसिपसन खालामनाय आलासि सोंनो बेफोरबायदि ओ बिया हाबाफारिफोराव बिथांमोना जोंनि नेमखान्थिफोरखौ मोजां मोनो होननानै बिथांमोना ओ जोंनो फोरमायो। दा बे माबाखौ ओ खामानि दामानिफोरखौ हयथ' बिथांमोना मोजां मोनो आरो। दा जोंनि जिखिनि आं बर'नि आसारखान्थि धोरोमखान्थि बेफोरखौ मोजां मोनो होननानै फोरमायो दा बेबाय
उम जोंनिथिंथ' ओ जोंनिथिं बिसोरो जोंनि गाननाय जोमनायखौ मोजां मोननानैनो बिसो रो गावसोरनो जोंनि बर'नि दख'नाखौबो गानो आरो आरो आर'नाइ बो बिसोर लायो बिस सोर गावसोरनो बायो आरोना बाजारफ्राव थांनानै। औ गावसोरनो बायो ओमफ्राय बायनानै गानो आरोना। औ ओरैनोबाबो ओ बेलेग हारिब बो माने बिसोरो मोजां मोनो आ रोना। गाननो गोसो जानानै बायनानै गानो, औ।
ओं ओं ओं ओमफाय जों ओं।
औ सोरबा जेन'बा आंनि लोगो बा सोरबा सोरनिबा लोगो बिसोरबो माने बिनानै बो गाव गावसोर बायाबाबो बिनानै गानो आरोना माब्लाबा माब्लाबा।
बिदिनो दङ। बे जि मोनसे बिसोरनि
औ।
ओ गुबुन हारिनि मानसिफोर सुबुंफोर बिसोरबो जोंनि हारिनि जि गाननाय जोमनाय आ बेखौ मोजां मोनो आरो बायनायबो नुयो बिसोर बे गानोबो। फारसेथिहाय जोंनि राव बर' रावखौ बिथांमोनाबो राय्लायो। रायलायनायखौबो जों नुयो नुनो मोनगोन आरो खायसे खायसे मानसिफ्राथ' दा सोलोंबाय जोंनि बर'खौबो रायलायनो दा रायलायनाय खौबो नुनो मोनसै आरो
औ आरो जोंनिथिंनाथ' जोंनाथिंआ जे जोंनो रोङोन ना जों रोंनायनिफ्राय बिसोरो जोंनि ओ रावखौहाय माने बांसिनै रोङो आरो ना माने साबसिनै माने जों बि बिसिनि रावखौ एसेग्राफरोंङा रोना खन्थु बिसोरो जोंनिनाव रावखौहाय बिराद मोजाङै रोङो रायज्लायनो गोरों आरो ना ओइ थु जेद बिदि रोङो आरो
साबसिन रोंसिनगो मानना बिसोरो जेनबा जोंथ बिसोरनि रावखौ बांद्राय हास्लाबाबा ओमफाय बिसोरसो
थ हास्लाबा औ औ औ औ नोंगौ
उम
माने बिसोरो रायलायनोबो मोजां मोनो नामा जोंनि रावखौ बिदि मोनो आरो ना बिसोरनि रायलायनाय खोनासंनो नों जुदि बिसोरजों बिसोरनि रावजोंहाय रालायब्लाबो बिसोरो उलथा गावस जोंनि रावजोंसो नोंजों रायालायगोन आरो ना बिदि जोंजों रायलायगोन
अ ह ह बेथ ओमबा खोथ ओ मा होनदों जोंनि हारिनि थाखाय ओ खोब मोजांनि बाथ थ्रा बिदि गुबुन हार ओरैनो जों जुदि जोंनि रावखौ ओह रायजलाय होनो हाबाय बा बेथ सोब गोगानाय गोजोननायनि बाथ्रा फैयो बेहाय हारि हिसाबैनो मोजां फारसेथिं गाननाय जोमनायखौ बिसोरो जोंनिफ्राय मोजां मोनो बे हिसाबै ओह माने ओ बर हिसाबै बर हारि हिसाबै जों गोजोननायखो मोनो आरो गोजोननाय मोनो
आरो बिसिनि गेजेरजोंनो जोंनि हारियाबो आरो बांसिनै मिथिजाबावगोन माने औ
औ बिसोरो गुबुनारिया जों जोंनि हारिनि गेजेरावल' जों रावा थाबाय थायो। अब्ला ओ जोंनिल'सो बाहायगोन नाथाय गुबुनाबो जुदि बाहाया गुबुना जुदि बेखौ बाहायाब्ला मोनथियाब्ला बे हारिनि रावा हयथ' ओ से ओ जिखुनु जिखिनि जों मोनथिजानांगौमोन बेखिनि जों मिथिनाय नङा नाथाय दा बिसोर रोंनाय लोगो लोगोनो बिसिनावबो रोंनाया थाहैबाय जोंनि रावा थांना थाहैबाय एसे बुरजासिन जाबाय जोङो जोंनि रावा । दा बे हिसाबै आरो एसे गोबावसिन लास्टिं जासिगोन। बेबायदि नुहोयो आरो मालाबाबोथ' बे आरो जोंनि बर' हारिनि जि राव बर' रावा गोमालांनायनि खोथा थानाय नंला आरो। जों जेसेबां हायो एसेबांनो गुबुन हारिनो बा गुबुन सुबुंफो फोरनो जुदि फोरोंनानै गालांनो हायोब्ला बे जोंनि थाखाय मोजां आरो ।
नंगौ
बेजोंनि थाखाय मोजां जायो ओरैनोथ' ओ बिसोरनि जिखिनि सिन्था थारा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिसोरथ' जोंनि बर'जोंनो गोरोबफ्लेनाय बायदि ना? ना इसे आलादा?
ओरैनोथ' गोरोबो
गोरोब
औ
थिगानोदं जोंनाबो जों जोंनि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारिनि ए मटा मटि
उम
अह समान समानै बिदिनो गोरोबलायनानै थानाय बायदि जेबो बिदिहाय थ अह मोनसा मोनसिथ' साननाय बिदिहाय बा
औ औ बिदि गैया जोंनाथिंबो बिदि गैया औ बिदिनो गोरोबलायो अनलायनानै थायो बिदिनो जालायो लोंलायो थांलायो फैलायो माने माब्लाबा ओ ज'-ज' माने लोगो नांनानै माबेबा खामानिफोरखौबो बिदिनो जयै मावबाय माब्लाबा ज'-ज'यैहाय ओ बिदिनो फोरबोफोराव लोगो लाबाय फोरबोफोर जायोबा बेसे नि फोरबोआवबो जोङो थाङो आरो बिसोरबो जोंनि फोरबोआव फैयो आरोना मो रंजाथाइखौ मानिलायना नै सोलियो आरोना आरो माब्लाबा माबाफोर ओ माबाफोर जायोबोला ज'-ज' आरो ना लोगो दाल लालायनानै मावो आरोना मावनायावबो ओमफ्रायहायो
मोजां जादों
औ ओमफ्रायहायो माब्लाबा-माब्लाबा पार्टिफोर जायोना माने जानाय लोंनाय ज'-ज'नो बिदिफ्रावबो ज'-ज' आरोना एसे एनै जानायखौ मिलाया फोरा माला बा जेन'बा जों अमा जायो बिसोर अमा जाया बिदि यो नालाय बेफोरखौ जों नायनानै ओम मेनेज खालामलायो आरो ना। माने सुबिदा असुबिदा बेफोरखौहाय आरोना गोरोबलायनायनि गेजेरजों औ नायनानै।
दा बेखिनिखौ मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय। नोंथांमोननि जि ओनसोलनि थासारि बेखौ मोजां मोनबाय। दा जोंनावबो बिदिनोसै। ओ दा अब्ला दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो जों दोनथ'सै नामा ना।
औ नोंथां औ।
दे नोंथां दे गोजोन्थों दे। गोजोन्नाय थाबाय नों थांनिसिमबो।